औ नोंथां
अ नोंथाङा खोनादोंना आंनिखौ आवाजखौ?
औ खोनादों नोंथां देलाय बुंलाय।
नोंथाङा दा मा खालामदों?
दा नोंथां नै ओरैसो दंथ'योलै दायो।
आदसा नोंथाङा होमबा दायो फ्रियानो आरोना?
औ फ्रियानो दंथ'यो दायो।
अ बिदिब्ला नोंथांनो कल खालामनायनि आंनि जाहोनानो जाबाय माने मोनसे टपिकखौ लानानै सावरायनो थाखाय नों नो कलखौ खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
अ देनाय नोंथां मा टपिकनि सायाव सावरायनो एसे फोरमायनो होग्रोलाय।
अ आ टपिकआनो जाहैबाय जोंना आबहावाखौ लानानै आरो आबहावाया गुबुंले जानायनि जाहोनाव
आदसा नोंथां बेथ' जोबोद मोजां आयदा नोंथां।
औ नोंथां जेनेबा नोंथाङा जिखिनि मि थियो बेखौ नोंथाङा आंनो फोरमायनो होदो बेनिफ्राय आं जिखिनि हावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै ओ बेसेबां हायो एसेबांनो नों थांनो फोरमायना होनोसै नोंथां।
औ नोंथां दे अब्लालाय नोंथाङानो फोरमायना होग्रोदो बे आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनफोरखौ मा मानि थाखाय आबाव हावाया आथिखालाव गुबुंले जादों बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोना होदो।
आ जागोन नोंथां जागोन जागोन बिदिब्ला खोनासंगोन नोंथाङा आं जागायनोसै
अ आबहावाया गुबुंले जानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंना आ मेन आ मोनसे माबायानो जाहैबाय जों सुबुं सानखो बांनाय बेयो गाहाय।
औ औ औ
आबहावाखौ गुबुंले खालामो सुबुं माहारियानो। जोंहा सुबुं माहारिया बांबोनाय लोगो लोगो फार्स्टावनो ओ गोबां हाग्रा बंग्राखौ एवस्रांनाय। एवस्रांनानैहाय बैफोराव थानो लाहैनाय बेफोरनिफ्राय हाग्रा हाग्रा बंग्रा मिथिंगाया खहा जायो बिफां लाइफांखौ दानफायनानै जोंहा ओ बेफोरखौ दानस्रांनानै ओ खानो लानाय आरो बेनि ओमफ्राय माखासे आरो माखासे जोंहा ओरैबायदि सुबुंफोरबो दं दि ओ बिफां लाइफांफोरखौनो दानफायनानै माखासे फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरखौ फोरखौबो जोङो मोननो हायो बेनि थाखायबो जोंहा आबहावाया गोबां खहा जादों। आरो लोगोसे ओ गुबुंलेनि बाथ्रा होनोब्ला जोंहा ओ गारि मथर बेफोरो बांबोबाय सुबुं अनजिमा बांबोनाय लोगो लोगो‌। ओ बेनिफ्रायबो जोंहा गोबां आबहावाया गुबुंले जायो। ओ गारि मथरनिफ्राय गबोनाय जोंहा जेरै गलांनाय उखुन्दैफोर बेफोरो जोंहा मिथिंगायावहाय गोबां खहा खालामो नोंथां आरो बेनि फ्राय दङ जोंहा ओरैहाय गोबां गिदिर गिदिर कारखानाफोर बानायनाय ओ जेरैहाय माखासे इन्डास्ट्रिफोर ओ लुनानैहाय बेनिफ्राय ओंखारनाय माखासे उखुन्दैफोरा जोंनि आफावाखौहाय गोबां खहा खालामो आरो ओ बेबायदिनो आरो लोगोसे जोंहा ओ रो बेबायदिनो आरो जोंहा सुबुं अनजिमाया बांबोनाय लोगो लोगो जों जोंनि गेजेरावहाय ओ मुवा बेसादफ्राबो बांबोनांगौ जादों आरो बेफोर बांबोनायावहाय माखासे मुवा बेसाद जेरैहाय जोंनि हमनानै ला जोङो नुबोबाय थाखायो जोंनि गेजेराव माखासे प्लास्टिकनि बेसादफोर बाहाय नायखौ जों नुनो
औ
ओ बेफोरखौ इउस खालामनानैहाय जेरैहाय जोङो माखासे ओ माखासे पेकेटनि मेथायानो होन जेनेबा माबा मोनसे जिरादाबो गासिबो प्लास्टिकआवनो थाजोबो नङा होमबा नोंथां बेखौहाय ओ इउस खालामखांनायनि उनाव नांगौखिनिखौ इउस खालाय थांनायनि उनावहाय जोङो बैफोर प्लास्टिकफोरखौहाय जोङो हायाव गारनानै ओरैनो दोनो नाथाय बे प्लास्टिकआ जि सेवलाङा बेखौ जोङो मिथिनो रोङा बेनि थाखाय हायावो माबा जानानै ओ बे मिथिंगा फोरा माने गुबुंले जादों आरो आरो लोगोसे बेफोर पेकेटफोरखौहाय सावना होनायनि जाहोनावबो ओ माखासे ओ उखुन्दैनि गेजेरजों जोंहा ओ आबहावाया गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो
औ ओं
ओ बेबायदिनो ओ आं सिगाङावनो बुंलांखादों दि बेबायदिनो गोबां इन्डास्ट्रिफोर ओंखारनायनि जाउनावबो गोबां मिथिंगायानो आबहावायानो गुबुंले जायो ओ जेरैहाय जोंहा हमनानै ला ओ सापात आरिफोरनिबो गोबां फेक्टरि दोंमोन दाथ' जोंनि ओनोसलखि माने साफ पादा सापादनिफ्राय गु गोबां थानायखौ जों नुनो मोनो बेनि फ्राय गनाय उखुन्दै गोबां गिदिर गिदिर मेसिनफोर सालायो नङा होमबा बेवहाय
औ
ओ बैफोरनिफ्राय गुनाय ग बैफोरनिफ्राय औ उखुन्दै गनायफ्रा माने मिथिंगायावहाय ओ गोसारनानैहाय जोंनि आफावाखौ गुबुंले खालामदों आरो नोंथां
औ औ
ओ बेबायदिनो ओ जोंनि गेजेरावहाय ओ आफावा गुबुंले जानायनि मेन कारनानो जाबाय जोंहा सुबुं अनजिमायानो दायरेक सुबुं अनजिमा बांनायानो आरो आरो लोगोसे सुबुंफोरनि बाहायनाय सुबुंफोरनि मावनाय सुबुंफोरनि ओ खामानि मावनाय बा सुबुंफोरनि ओ माखासे जाहोननि थाखायनो बेफोर जायो आरो नङा होमबा नोंथां ओ जोङो बिफां गायनांगौनि जायगायाव जोङो बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनानै बा ओ दानफायनानै जोङो दोननाय बेफोरनिफ्रायबो जोंहा आफावाया गोबां खहा जादों बेनि गेजेराव जोंहा पपुलेसना बांनायजों लोगोसे एफा कार्बन डाइ अक्साइड गेस गोबां ओंखारबोनायनि गेजेरजोंबो जोंहा मिथिंगाया गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
औ
ओ बेबायदिनो आरो गोबां मोननो हाबावो जोङो बेबायद दिनो ओ माखासे बेबायदिनो जोङो माखासे ओ इन्डास्ट्रिफोराव जे जेरैबायदि माखा जे ओ बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनायनि गेजेरजोंबो जोङो ओ गुबुंले जानायखौ मोनो जेनेबा ओ ह ओ बेलेग जिरादफोर जेनेबा नांगौ समावल' जाय मुवाखौ बाहायो बाहायखांनायनि उनाव बेफोरखौ जोङो ओ ओरैनो जानला मोनानला दोनलाबायनानै गेसाव गोफोन खालामो। ओ जोङो नुयो जोंनि आसामावनो गुहाटियाव बांसिन बेबायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बहाबा ओ दाखोर दालाफोरखौनो लामा खनाफोरावनो जोङो गारलाबायनायखौ जों नुनो मोनो इसिबां मानि ओ बाहायनानै जि नांनायखौ बाहायखांनायनि उनाव पेकेटफोरखौ बहाबा बहाबा गारग्लोबनानै दोननानै बेफोरो सेवननानैबोथ' थाङा नङा नोंथां? बेफोरनो माने बुहुत माने आबहावायाव गुबुंले गोहोम खोख्लैयो आरो। बेनि थाखायनो माने ओ सुबुंफोरा जों सुबुंफोरा माने बेमार आजार जानायाबो माने ओ सम्भब जाना फैबाय आरो माने एसे ओ बे गेस फोरानो ओ बेफोरनिफ्राय आरो गोबां माने बायदिसिना माने भिजिनुबो भिजानुबो माबा ओंखारो आरो जेरैहाय ओ बैफोरनिफ्रायनो सेवनानै थाङि प्लास्टिकफोर ओ लेथ्रा लेथ्रिफोरनिफ्रायनो मा थाम्फैफोरा यो जोनोम जायोबा उजियो बेफोरनिफ्रायनो। ओ सोरबा ओ सुबुुङा अरजायोब्ला बेफोर थाम्फैफोरजों ओ बेबायदिनो मेरिलिया बेफ फोरबायदि बेरामफ्रा जायो आरो खोनादों ना नोंथां ओ नोंथां आं जिखिनि ओ गोसोआव दंमोन जेनेबा जिखिनि मोनदों जिखिनि नुदों बेखौ आङो नोंथांनो फोरमायनानै होबाय। ओ दा नोंथाङा आंनो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां? नोंथांनि मोनदांथिखौ बा नोंथाङा जिबायदि मोनबोदों बेफोरखौ
औ औ नोंथां आबहावा होनना बुंब्ला जों बेखौनो बुजि दे जोंनि सोरगिदिं थानाय जेरै दंफां लाइफां जिब जुनार बार अख्रां बायदि बायदिखौनो जों आबहावान होननानै मिथियो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
आबहावा गुबुंले जानाय होनना बुङोब्ला जोंहा नोंथाङानो बुंलांखाबाय गिबियावनो सुबुं अनजिमाया बांने बांनायनि थाखाय जोंहा गोबां आबहावा गुबुंले जादों होननानै मानो होनना बुङोब्ला जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंनो थानो थाखाय जानो थाखाय बायदि बायला खामानि मावनो थाखाय जोंनो जायगा नांगौ जायो जेरैहाय थानो थानो थाखाय जायगा नांगौ जानायनि जाउनाव गोबां हाग्राब बंग्राफोरखौ आथिखालाव दानबायनो लाबाय आरो बेफोरबायदिनो थांलाय फैलाय सुबिदा बायदिसिना खालामनो थाखाय जोंहा अभार ब्रिज बायदिसिना बानायनायनि जाउनाव गोबां बाला गुन्दै बेफोरबायदिफ्रा खहा जादों आरो जोंहा बेफोरबायदिनो हाजो हाला सेफायनाय आथिखालाव गोबां नुनो मोननाय जायो। बेफोरबोथ' जोंहा मिथिंगानि मोनसे मैखोम बाहागो बेफोरखौ जोङो सेफायना लायोबा जोङो आबहावा गुबुंले जानायनिफ्राय रैखा मोननो हानाय नङा जोङो जेसेबांनो हागौ एसेबांनो जोङो बिफां -लाइफांसो गायनांगौ बिनि जाउनाव जोंहा उल्थायै बिफां- लाइफांखौ फोजोबनायखौसो नुनो मोननाय जादों बेनिखायनो जोंहा मिथिंगाया एबा आबहावाया ओ गुबुंले जानाय नुनो मोननाय जादों दा जोंहा बेफोरबायदिनो सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो जिब -जुनार बायदि बायला बुथारनाय मानाय बेफोरनि थाखायबो जोंहा आबहावा गुबुंले जायो। नुनो मोननाय जादों मानो होनोब्ला जोंहा जानो थाखाय आदार नांगौ। आदारनि आंखालाव जोंहा मिथिंगायाव मोननाय बायदि बायदि जिब- जुनारफोरखौबो आथिखालाव ओ माबा मानानै नङाबाबो जोंहा गोबां बिबांनि बुथारनायखौ नुनो मोनो। जायो बिनि अनगायैबो जोंहा आबहावाखौ गुबुंले जानाय होनना बुङोब्ला जोङो बेखौनो बुंनांगोन दे नोंथाङा बुंलांनाय बायदि आथिखालाव गोबां बिबांनि जोंना इन्डास्ट्रिफोर खुलिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो इन्डास्ट्रिफोरनि जाउनाव जोंहा इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय ओंखारनाय गोबां उखुन्दैफ्रा मिथिंगायाव एबा एबा बाराव मिक्स जानानै जोंहा बारखौ गुबुंले खालामनायखौ मोननो हादों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दा बेफोरबादिनो गारि -गुरानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बायदि बायलाबो जोंना बार- बारजों मिलायफानानै एबा मिक्स जानानै जोंहा बारखौ गुबुंले खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। आथिखालाव गोबां बिदिनो गिदिर- गिदिर इन्डास्ट्रिफोर खुलिनायनि जाउनाव आथिखालाव गोबां बेफोरबायदिनो बारहावाफोरा गुबुंले जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेफोरबायदिनो जोंहा मोनफा मोनफा बेफोरो मिथिं एबा आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनफोर जोंहा आथिखालाव बिफां- लाइफां दानफायनायनि जाउनाव जोंहा गोबां दैबानाफोरबो जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो दैबानायाबो मोनसे मिथिंगानिनो मोनसे मा होनगोन बेखौ मिथिंगानिनो मोनसेै बेबो
खहा खालामग्रा मिथिंगाखौ खहा खालामग्रा नङा होमा नोंथां? मिथिंगाजों लोगोसे सुबुंफोरनिबो खहा खालामो।
औ बेफोरबो जेनेबा बिफां -लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव आथिखालाव बांद्राय जानो हमबाय मानोना बेफोरनि जाउनाव जोंहा हा गिसि खानायाबो बांबाय बिफां -लाइफां थाबा जोंहा हा गिसिखानाया एसेबाबो खम जायो। दै बानाया एसेबाबो ओ होबथा जायो बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां आथिखालाव मिथिंगा खहा जानायनि जाहोनफोरखौ मोननो हायो दा नोंथां मिथिंगा खहा जानायनि बेफोर जाहोननि अनगायैबो जोंहा गोबां जाहोनफोर थानो हागौ नाथाय बे सुंद' रायजलायनायनि गेजेरजों जोंहा बेखौ फोजोबजोबनो हानाया गोरलै जानानै फैया। बेनिखायनो जोङो जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
अ नोंथां समाबो जाना फैबाय ना। दोनथ'नोसै नोंथां ओ जेनेबाथ' ओ जोङो बुंनानैथ' फोजोबनो हा नालाय जेनेबा जों जिखिनि मोनदां थि दं जों मोननायखिनिखौ जों जि हायो बेखौ फोरमायलायनाय जाबाय नोंथांजों आंजों नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
अ आरो दंबावो औ दे औ दे नोंथां दे दे।